हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
आं खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा खालामायगानो दं ओरैनो?
आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
औ खबर सबर मोजां ना नोंथां?
बर्थमान मोजाङानो।
औ औ। ओमफ्राय दालाय सानसुनि जामुंफोरालाय जाबाय नामा?
जानायाथ' जाथ'वाखै मोनखांजोब्बायानो मोननायालाय।
अ अ औ दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला
आं फ्रि नोंथां फ्रि।
औ। दा होमबा आं नोंथांनाव कल खालामिनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव माने फं नैसो सावरायनो नानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन होनबा ना। औ। दा होमबा जोंनि मा होनो बेनाय नो जाहैबाय जोंना मा होनो मिथिंगायारि सम्पद जाय मिथिंगायारि सम्पदा जों सुबुं हारिजों माबायदि माने गोदोनिफ्रायनो माने गोबां खाथि सोमोन्दोआव दं आरोना नोंथा। दा बे सोमोन्दोखौनो माने माने नोंथाङा जा एसे मोन्दांथि दङ बेखौनो माने फोरमायना होदो।
नोंगौ नोंथां, मिथिंगायारि सम मिथिंगायारि होनोबा जोङो मिथिंगायारि बिफां लाइफां दंफां लाइफां बेफोरनिफ्रायबो जोङो मिथिं मिथिंगायारिखौ माबा मोननाय जायो। जेरै जोङो दंफां फुलि गायबा जोङो फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनायफोरनिफ्रायबो जोङो मिथिंगायारिखौ मोननाय जायो। मानो होनोबा जोङो मिथिंगायारिया जोङो दंफांफोरखौ मोननो थाखाय जोंनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो फिसानि फ्रायनो जोङो मिथिंगारिखौ गायनानै हाखर एसे एसे जावनानै जोङो बेखौ जोङो गिदिरनिफ्राय गिदिर, जेरै नालेंखर होन, थाइजौ होन बेफोरखौ जोङो आरामै एसे गोबोरखि नङाबा माबाफोर हासार हासार होनानै बेफोरखौ जोङो दिनै बोरमा जासे मोसौ जासे खालामनानै जोङो बेखौ फेदेरै फेदेरै फेदेरनानै बेबो गायगोन बैबो गायगोन बेफोरखौ जोङो गेदेरै माबानानै गिदिर खालामनानै जोङो बेफोराव बिलाइ सिलाय जागोन ओमफ्राय बेजोंनो जोङो बारहावा एबा मिथिंगायारिखौ मोनो जोङो ओमफ्राय बेबायदिनो बह बहुद दङ' ओरैजाय फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ थाइनसै बेफोरखौनो जोङो आलो गोजोनै जानानै बिदिनो थान्दा थाजिम थानानै जोङो मिथिंगारिफोरखौ बिदिनो आबहावा सान्दुंफोरनि थाखायबो जोङो बिदुंआ बाराद्राय गोसा जायोबा जोङो थान्दा बिदिनो बारहावाफोरजों जोङो मिथिंगायारिफोरखौ मोननाय जायो ओमफ्राय नोंथाङा एसे आंथ' बारा माबा एसे फोरमायना होदोलाय दे नोंथाङा। मा मा मिथिंगायारिनि बागै
औ जागोन जागोन नोंथां जागोन। दा मिथिंगायारि सम्पद होनोबाथ' जोंहा जोंनिनो नोजोराव थानाय गासै बो सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा, दै, अख्रां बायदि बायदिफोरा माने गासैबो मिथिंगायारि सम्पदाव गोग्लैजोबखायो। दा जों बेखौ बयबो मिथिखागौ। दा मिथिंगायारि सम्पदा जों सुबुंफोरजों माने माब ओ गो-गोदोनिफ्रायनो माने गोबां खाथिसिमाव दंखायो दं आरो ना दा जों बेखौ बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिया जेब्लानिफ्राय दं अब्लानिफ्रायनो मिथिंगायारि सम्पदा माने जोंखौ माने गोदोनिफ्राय मदद होबोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो नोंथां। दा जों ओ बुंनो हागोन जे जोंहा फांसे बिफां गैयाब्लानो जों सुबुं ओ माने जोंनि बे समाजाव जेन'बा बिफां लाइफां गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया होननानै जों बुंनो हागोन। मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफांनिफ्राय हगारनाय माखासे अक्सिजेनफोरखौसो जोङो ओ हां बोनानै थांनानै दङ'। नाथाय जोङो जेन'बा अक्सिजेन अक्सिजेनानो गैयाबा बिफाङानो गैयाबा जोङो बोरै थांनानै थालायखो नङा होमबा दा।
औ
औ दा बेबायदिनो आरो दा जोंहा हां लानानै थांना थानायनि बिथिङावल' नङा जोंहा मिथिंगानिफ्राय गोबां मुवा बेसाद मोनो जोंनि जि दा थांनानै थानाय जेन'बा जोंनि ओ समाजावहाय ओ मानसिनो मोनसेल' मुवा बेसादनि गोनांथि जाया मानसिनो गो बां मुवा बेसाद बा आइटेमनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोर माने मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनजोबो होननानै जों बुंनो हागोन आरो ना नों दा जोङो एगजामपोल महराव बुंनो हागोन जे जोंहा गोदोनि समावहाय दानि जि ओ गोदान आदबजों बा गोदान ओ टेक्न'ल'जि बा टेकनिकेल आ मा होनो आदबजों माखासे दिहुनजानाय मेसिनारि मुवाफ्रा गोदोनि समाव गैयामोन। जायनि जाउनाव माने आबाद दारिफोरा मो ओ मा ओनो मैगं आबाद थायो आबाद मावनो थाखाय जेन'बा फोथारखौ एवना लानांगौ जायो। दा बै एवना लानायनि बिथिङावनो जोंहा दानि जुगाव जि ट्रेक्टर दङ' बेफोर माने गोदोनि समाव गैयामोन। जायनि जाउनाव माने मोस सौजोंनो ट्रे मा होनो हालेव ओ मोसौजोंनो नांगोलजोंनो हाले एवोमोन दा बेै जोङो ओ बे हालेवनायाव जोंनो नांगोल जुंगालनि माने गोनांथि जायो। दा बै नांगोल जुंगालखौ जों अबेनिफ्राय मोनो होनोबा मिथिंगानिनो बा हागो मोनसे बिफां बे बिफांनिफ्रायनो जोङो ओ नांगोल बानायनानै बे नांगोलजोंनो जों हालौवनाय जायोमोन आरो दा बेफोरनो आरो दा बेल' नङा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइ होग्रा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो न'आव गाय ना लानांगौ बा न'आव गायना लायो आरो बिदिनो न'आव गायनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला बिफाङा गिदिर जागोन। अब्ला बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ मोनगोन ओ दा बे फिथाइ सामथाइखौनो जों जानानै ओ थाजिम बा थाग्रा थानो हायो बा आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो फालांगिबो खालामनो हायो। बिफांनिफाय मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो बाजारावबा हाथाय बाजारफोराव फाननानै जोङो ओ थाइसे थाइनै रांखावरि आ जिनानै जोंङो बिजोंनो न'खर सुंनो बा न'खर समाज दानो हायो आरो दा बे फोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जों मदद मोननाय होननानै बुंनो हागोन। आरो बिदिनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोंहा माइरं सालिनो ओ माइ जावनो जोंनो सान्द्रि सं ग्राय ओ नांगौ नङा होनबा नोंथां? दा बै दा बैफोरखौबो जोंहा मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो औवाखौ जों औवानिफ्राय जोंङो मोनो। ओ जोंहा औवानिफ्रायनो गोबां मुवा बेसादफोर ओ बानायनाय जायो आरोना नोंथां। जेराव जायखौ जों मुक ओ मुं मख'नो हागोन जे जोंहा औवानिफ्राय ओ सान्द्रि बानायो, संग्राय बानायो, सान्दांगा बानायो, ओमफ्राय बिदिनो जेखाय खबाइ बायदि बायदि माने सेन बायदि बेफोरखौ बानायनानै जोंङो जोंनि जेन'बा जोंनि जिउआव नांगौ जानाय माखासे मुलि बेसादफोरखौ जोङो आबुं खालामनानै बा सुुंफुं नै लानो हायो आरो, आरो बेबायदिनो जोंहा सासे आबादा रिया बा सासे सुबुङा सान्दुं गोसा समावहाय माबाफोर खामानि मावोब्ला मेंनाय मोनो नङा होमबा नोंथां। दा बैफोरबायदि औ दा बेबायदि मेंफुबाय थानाय ओ दुरबल देहाखौ बा मेंनाय देहाखौ लानानै फांसे बिफां सायहानि सिङाव जोङो गोजोन थान्दा बार जानो हायो आरो। दा बेबायदिनो जोंखौ मिथिंगाया गोबां मदद होबोदों दा जों जोंहा गोदोनि समाव मा होनो दानि बायदि जिबायदि जोंहा फाखानि न' सिमेन्ट बाला अन्थाइजों लुनाय न' ओ माने गोदोनि समाव बारा गैबांङामोन।
औ नोंथां।
औ दा बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव बेफोरबायदिनि बिथिङावबो जोङो बिफां-लाइफांनिफ्राय थगथा बाथामफोर दिहुननानै जोङो न' बां लुनाय जायोमोन आरो। आरो औवानिफ्राय इन्जुर बानायनानै जोङो थाग्रा खुलि न' बा औ न' लुनाय जायो आरो दा बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिनोफ्रायनो माखासे गोबां माने मदद सहाय मोनबोदों आरो जों गोदोनि समावहाय जेन'बा जोंहा डाक्टार डाक्टारफोरनिबो गोबां खममोन ना मेडिकेलफोरनिबो फारमासिफोरनिबो। बेमार आजाराथ' मानसिया जाया नङा जायो दा गोदोनि समाव जोङो मा खालामोमोन ओ मिथिंगानिनो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे लाइफांफोर बा बिफांफोरनिफ्राय गोथां गोथां बिलाइ एबा गोथां मुलिफोर दिहुननानै बे जोंनि ज खम जानाय बा बेमार जानाय लोमजानाय साजानायाव जोङो माने बाहायनानै ओ माखासे बा खायफा बेमारफोरनिफ्राय जोङो सुबुंफोरा रैखा मोनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दाथ' आरो सोलायबाय जेन'बा जोंहा फारमासि खुलिबाय, ओ डाक्टारनि माने ओ मा डाक्टारनि एभेलएभेल जाबाय जोंहा जेन'बा थोजासे मोननो हासै आरो, दा बिदि बिथिङाव जोङो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय थेवब्लाबो जोंखौ मिथिंगाया गोदोनिफ्रायनो गोबां मदद होनायखौथ' जों नुबोखादोंआनो। दा बेफोरबायदिखौ जों बुंनो हायो आरो जेराव जों मिथिंगायारि सम्पद हा, दै, बार, बे बिफां-लाइफां जोंहा हा, दै, बार, अखा दा ओ दैनि बिथिङावबो जों बुंनो हायो जोंहा दै गैयाबानो माखासे आबादफोरखौ मावनो हाया नङा होमब्ला नों
नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंहा दैै गै ओ आबादा जाहैबाय जोंनि माखा ओ मोनसे थांना थानायनि ओ गुबै रा हा नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा बेबायदिनो जोंहा आबाद आबाद मावनो थाखाय जोंहा दै नांगौ जायो दा दा दै-दै गैयाब्ला जोंहा आबाद मावनो हाया नङा होमब्ला नोंथां?
नोंगौ
औ दैनि गोनांथि जायो, आबादा माने गोबां बिबांनि ओ गावनि थोजासे बिबांनि दै मो नाब्ला बियो माने रानलाङो बा थैलाङो आरो होमबा आबादारिया बै सासे आबादारिया आबादा थैयोब्ला बेहा गोबां खहा जागोन नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां
खर जिउ न'खर खुंनाय बा जिउ खुंनाय बे संसार जानायाव माने ओ जि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बियो बेजोंनो सुोमोन नाथाय बियो आबादा गाज्रि जानायनि जाउावनाव बियो सुफुंनो हायाब्ला बेहा गोबां खहा जागोन आरो नंगोना नोंथां दा नोंथाङाबो नि बिथिङाव माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा।
बुंनायाथ' बुंजायो जोङो मिथिंगायारि होनबाथाय जोङो दं दंफां लाइफां होनबाथाय जोङो दाथ' जोङो दंफां औवानिथ' औवानि न'बाबो होन जोङो दंफां नि न'-न'लुनायावथ' मिथिंगायारि बिसोर गैयाबाथ' जाखाया नालाय औवा होन दंफां होन जों बिसोरखौ जोङो बे फिसानिफ्राय जोंङो गेदेर खालामनानै जोङो हानानै बुङो जोङो बेखौ न'बो लुनो हायो। यो आरो अनेक रोखोमनि थेला बिदिनो उम माबा-माबि गारिफोरबो बानायनो हायो जोङो औवाफोरबाबो औवा फोरखौबाबो जोङो न'फोराव जेनेबा इथा सिथा गैयाबाबो जोङो न'फोरखौ बेफोरजोंनो खाथि-खाथि जिरनानै गिदिर-गिदिर गोरा-गोराखौ दाननानै नै खाथि जिरनानै जोङो बेफोरखौनो न' लुनानै थानो हायो आरो। ना मा होनो नोंथां।
औ नंगौ दा नोंथां जोङा बे बेफोरखौ माने खुगाजों बुंनानैथ' गासैखौबो फोजोबजोबनो हाया नङा होमबा नों औ दा जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों जों मिथिंगानि सोमोन्दै रायल्लायनो मोननानै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोनबाय थागोनोंथां ओं दे नोंथां दे।